औ खोनादोंना?
खोनादों खोनादों नोंथां।
आदसा नोंथांजों ओरैनो फंनैसो सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों आरो ना।
जायो नोंथां सावरायजायै देनायसायै बुंनाय मा आयदानि सायाव जों सावरायजागोन।
औ। दाथ' आंनाव आयदाया गैथ'वा नोंथाङानो बुंनायसै दे मा आयदानि सायाव सावरायथाव।
अब्ला जों नोंथां जिब जुनारनि जेनेबा दाथाय जेनेबा बिसोरो मा रखमनि बिसिनि महरा माबादि मा माजों दाजानाय बेफोरनि सोमोन्दैनो एसे सावरायजागोन अब्ला नोंथां।
अ सावरायजायो दे बुंग्रोनायसै नोंथाङा।
अब्ला जों जिब जुनार होनोब्लाथ' मिथिखागौ जेनेबा न'आव फिसिनाय आरो हाग्रानि बे बेफोरखौनो मोननो हायो नङा होमबा?
औ।
दा आं न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि जेनाखि बे महर बा बिसिोरनि दाथाय बिसोरनाव मा मा दं बेखौनो एसे फोरमायग्रोसै नोंथां
औ औ दे।
अब्ला आं गिबियावनो लाग्रोसै जों सुबुं माहारियाथ' जेनेबा जोंनि बर' गामिफोराव बयनिबो न'खर न'खर मोसौ थायो हिसाबै आं मोसौनि दाथायखौनो बुंग्रोसै बा मोसौआ मा मा दं बेखौनो एसे फोरमायग्रो मोसौआ जाहैबाय आथिं थब्रै गोनां जुनार आरो बिहा बेहा मानिे लान्जाय दं आरो मेगन थाइनै दङ दा गंबो थायो बिसोरहा आरो बिसोरनि गाबा मोसौ लानानै मोसौ गुबुन गुबुनबो जायो दा जों बुंनो थाङोबा मोसौआ जाहैबाय जोंनि जेनाखि गामियारि बर' सु बुं बे बर' सुबुंफोरनो जोबोद जेनेबा हेफाजाब होग्रा महरै जों गनायो बा फोथायो मोसौखौ। दा बेनिखायनो मानिे मोसौनि फारसे अननाया गोबां जायो आरो जायनि थाखाय जोङो मानिे मोसौखौ अनो बा बोथोर लानानैबो जोङो बिसिनि बैसागु फालियो बेफोरबायाददिखौ नुनो मोनो। दा बुंनो थाङोबाथ' जेनाखि मोसौ नङा होमबा नोंथां दा मोसौआ मानि जानानै गांसोखौ जानानै जे दो गोन जानानै खि जायो नङा होमबा?
औ।
दा बेयो हासार महरै जोङो बेखौ बाहायनानै बा बबेबा मोनसे मैगं थाइगंफ्राव होनानैहाय मानिे जों बेफोर मैगं थाइगंखौनो मोजाङै मोनजानाय जायो आरो।
औ।
अब्ला जों नायदो मोसौआ माने जोंनो माबादि हेफाजाब होयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
अ। दा नोङो अमानि दाथाय बा अमानि महरा माबादि बेखौ एसे खिथाग्रोदो नोंथां दे।
औ ओरैनो अमायाथ' आथिं थांब्रै जुनार नङा होमबा?
औ
औ न'आव फिसि जाग्रा बेहा मा लान्दाय दोंसे खोमा फारनाय मेगन सरि नोंथां माने गगा मोन्दोंना गारमाया थाबथारादों आर ना।
औ।
औ औ माने आं बुंदों अमाया जाहैबाय न'आव फिसिजाग्रा रोखोमसे जुनार नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ बेहा मा खोमा फारनै लान्जाय दोंसे मेगन थाइनै बिदिनो थायो आरो। बेनिफ्राय आं जिब जुनारनि बेलायाव नैबेखौसो एड खालामनो लुबैयो जे जिब जुनारखौ सरासनस्रायै जों मोननै बाहागोआव रानो आरो ना ‌। मोनसेया जाहैबाय न'आव फिसिजाग्रा आरो मोनसेया जाहैबाय हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनार नङा होमबा?
बिनिफ्राय आमफाय मोनसे आ औ जानायखौ लानानै ओमफ्राय जों मोनथाम रोखोमै रानो आरोना। गांसो जाग्रा बेदर जाग्रा बेनिफ्राय गासैखौबो जाग्रा आरोना। गा-गासै-गासैखौबो जाग्रा माने गांसोबो जायो था ओमफ्राय बिनि ओमफ्राय बेदरबो जायो बेखौ गासैखौबो जाग्रा बेबायदि होनो आरोना।
औ।
जेनेबा गांसो जाग्रा जुनारफोर होनोबा बेनो मोसौ, मैसो, बोरमा मै, गान्दा बेफोर जाहैबाय गांसो जाग्रा बेदर जाग्रा होननानै बुङा मोसा, लख्रा, मुग फुर बेफोर जाहैबाय मा बेदर जाग्रा बेनिफ्राय गासैखौबो जाग्रा होननानै बुङोब्ला बेखौ आङो मा जायो एसे दाउद जायो आरो नाथाय आं सिगाङाव फरायबोनो मोननाय बायदिब्ला सैमा, मानसि दाउखा बेखौहाय माने गासैखौबो जाग्रायाव एद खालामदों आरोना ओमफाय आं सानना मोनाखै जे दाउखा, सैमा बेखौ मानो गासैखौबो जाग्रा होननानै बुंदों माने बै समाव आं हमस्लाबनो हायाखै आरोना।
औ।
औ मानो गासैखौबो जाग्रा होननानै बुंदों आं बेखौ हमस्लाबनो हायाखै आरो।
ओरैनो नोंथां औ नोंथाङा बुंनायसाय दे ओरैनो हाग्रायाव थाग्रा मानैसो जुनारनि ओरैनो नर्माल ओरैनो दाथायखौ ओरैनो बुं दे।
औ औ आं मानि मैनि दाथायखौनो बुंनोसै अब्ला नोंथां गिबियाव। औ मैया मानि बेबो आथिं थोंब्रै गोनां हाग्रानि जुनारानो नोंथां
औ।
बेनि जेनाखि मोदोम बिनि खालारा मानि नायनो जोबोद समायना जायो गोमो गुफुर बेफोरबायदिनो थायो बिनि मोदोमावहाय था
औ
आरो बेहा मेगन थाइनै दङ नोंथां आरो खोमा फारनै आरो बेजों लोगोसे बेहा गं थायो आरो
औ
गं माने बिनि गङा ओरैबायादि नोंथां जेन दालायफोर बादि आरो दालायफोर बादि जिउ खोनाय बिदिनो ओरै थांलाय-ओरै थांलाय बिदिनो सिद्दा नङा आरो बिनिया मानि दालाय खानाय गं थायो आरो नोंथां बे मैनिया।
औ।
दा मैया मानि बांद्राय गिदिरबो जाया बियो एसे मिडियाम साइस जायो आरो बुंनो थाङोबाथ' बे बिदिनो मोसौ फिसाफोर बाददिसिम देरनायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ।
दा बेयो जाहैबाय मै दा आं ओ हाग्रायाव थानाय हिसाबै मैदेरखौबो नोंथांनो एसे फोरमायसै मैदेरनि दाथायखौ नोंथां।
औ औ
दा मैदेरहा मानि सुन्दाय थायो बेनाबो मानि आ थिं थोंब्रै गोनां जुनारानो दा बियो गोगोम गिदिर-गिदिर बिदि जायो आरो नोंथां बुंनो थाङोबाथ' मैदेर बोराय बेहाया मानि ओं जोंनि जे बर' सुबुंफोरनाव जे ओंखाम संग्रा न' थाया होबा नोंथां
औ औ
दा बेफोरबायदिजों समान जालायो आरो बे जेनाखि मैदेर बेहेरा बेयो
आतसा
गोजौ-गोजौ गिदिर-गिदिर बिसोरनि आथिङा एखेबारे दाब्ले-दाब्ले मथा-मथा आरो नोंथां आरो बेहा लानजायबो दं लानजायनि गुदियाव बेावहाय एसे बिदिनो खानायफोरबो थायो दा जों मैदेरफोरखौ हाग्रायाव मोननायजों लोगोसे जों बेफोरखौहाय ओ न'आवबो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
न'आव फिसिनाया ओरैबाददि जेनेबा जोंनि जेनाखि खोथा बाथ्राखौहाय सिखायनानै जोङो बिसोरखौहाय बुजिहोनो हानाय खालामो आरो बा बिसोरबो बुजिनो हानाय गोहो थायो
औ
दा बिसोरनो न'आव फिसियोब्ला जोबोद खस्थ' जायो जेनेबा हाग्रानि फिथाइ सामथाय जायै हिसाबै बिसोरनो गोबां बिदिनो थालिर होनो गोनां जायो बबावबा नालेंखर फिथाइ होनो गोनां जायो बेफोरबादिनो गोबां फिथाइफोर होनो गोनां जायो आरो मैदेर मैदेरफोरनो दा गोबां खस्थ' आरो जेनेबा फिसिनो